अ खोना हादों ना
खोनादों आदा
औ जोबोद मोजां दा माखालाम खालानानै दङ आगैया
आङो दङ ओरैनो आदा
सानजौफुनि ओंखाम जाबाय ना जाथवाखै
जाथवाखै
जाथवाखै ना बोथोरा माबायदि आथिखालाव
बोथोरा अखा हागासिनो दङ
अखा हागासिनो
औ
दैबानाफोर जाखांबाय नामा माब्लाबा नोंसिनियाव
औ जायाखै
जाथवाखै ना
जोंनियावबो जाथवाखै आथिखालाव अखायालाय हागासिनो
औ
अब्ला जोङो आथिखालाव दाउ फिनानै गोबां माखासे ओ आबादारिफोरा रां आरजिनो फालांगि खालामनो हागासिनो दा बिनि सायाव जों सावरायनो नङा अब्ला
औ नंगौ
औ दा जोङो ओम नों सानो नामा सासे ओल आथिखालनि लाइमोनफोरा दाउ फिसिनानै सासे जाफुंसार फालांगिगिरि जानो हायो होननानै?
औ नंगौ हायो।
अब्ला माबायदि दाउ फिसि फिसिनानै जोङो फालांगिखौ जाफुंसार खालामनो हागोन बेखौ फोरमायनो हा फोरमायना होदो।
ओ गोबां मानसिफोरानो बिदि न'आवनो दाउखौ फिसियो सोरबा ओ माखासे मानसिफोरा आरो खामफोरखौ खामफोरखौ बानायनानै गावनो फिसियो।
औ।
औ।
बेनिफ्राय?
अ फानो ओ केजि केजियाव माबा ब्रै-ब्रैजौ थामजौ बिदि मोनो।
केजिसेयाव ना?
केजिसेआव नंगौ।
दा मासे दाउखौ ओ बेसे बां गिदिरसिम फेदेरोब्ला गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन बाजाराव ओ बे बेसे बेखौ जोङो बांसिनै बायनाय जायो बेखौ नों मिथिगौ ना?
औ माने बेखौथ' मिथिया आङो माने आं खोनादों बायो माबा उन्दैया एसे बारा गिदिरबो नङा माने मास मिडियामा बेफोरबायदिया बेफोरबायदिया मोजांनो बिसोर बायदिया जोबोद माने
बयजोंबो बयबो बायो नोंगौ थारैनो। दा मा मा ओ सासे मानसिया दाउ जुदि फिसिनो थाङोब्ला गिबियाव बे दाउ फिसिनो थाखाय मा मा ओ रेडि बा मा मा बुस्थुखौ जोङो जगार खालामनानै लाग्रोनांगोन?
औ जे गोजा आदाफोर आदारफोरखौ रेडि खालामनांगौ।
नोंगौ ओ आदारा आदारा रासायनारिक आथिखालाव मोननाय ना न'आवनो होनाय जेरै माइ ओंखाम जुखाम बेफोरबायदि औ होयोब्ला साबसिन जायो होननानै सानो
औ बेफोरबायदिखौबो होयो ओमफ्राय आरो दिनैनि आथिखालाव माबाफोरखौ मुलि बिदिफोरखौ मोनो आदारफोरखौ
नोंगौ
हाथायफोराव बेफोरबायदिखौबो होयो।
नोंगौ
औ
दा ओ दाउखौ अनलि फर बेदरनि थाखायल' ना माखासे इयुनाव बिदै दैहोनानै फिसा जाहोनानैबो फाननायनि बेब बेब'स्था खालामनाय जायो
अ बिदिसो बिदिबो खालामनो हायो आरो बे बेदरनि थाखायबो
नंगौ नंगौ अब्ला नोंनि नोंनि नुनायाव बबे मोनसेया माबानो मानि एथ मेसेस ओ फालांगिनि थाखाय साबसिन सुबिदा होननानै साननो हायो
ओ मा होनदों आदा खोना
औ औ आं होनदों माने बेदरनि थाखायल' फिसिनाया साबसिन ना बिमा खालामनानै बिदै दैहोनानै फिसा जाहोनानै फानोब्ला साबसिन आं बेनि मोननैनि गेजेराव बबे मोनसेया साबसिन होननानै दाउनि फालांगियाव नोंनियाव सोंथि खालामदों
औ माने बिदै होनानै माबायानो साबसिन जागोन आंनि मथे बिदै अ
दा ओ जोङो गिबियाव दाउ फिसिनो थाखाय जायगा गुवारनि गोनां जायो नङा होनबा
औ दा माबायदि जायगाया दाउ फिसिनो थाखाय साबसिन होननानै नोङो सानो?
औ जायगाया बिदि
औ
ओ
नोंगौ जोङो ओ माखा से ओ बिदि दाउ फिसिनायाव नुनो मोनो ओ दाउनो माखासे एसे गुवार जायगा थायोब्ला मोजां मानो होनबा बिसोरो आदारल' जानानै ओ अनलि माइरं जुखाम जेरै रासाय नारिक जेरै आदार बेफोरबायदिखौल' जानानै जुदि दाउखौ जाहोयोब्ला दाउआ माखासे देहायारि जेंना नुजाथियो बिसिनाव ओ माखासे आइरनसफोरखौ जोङो ओ नुनो मोना। गोबां दाउखिसिगिरिफोरा माब्लाबा ओ जों ससियेल मेडियानि गेजेरजों मोननो हायो बिसोरो दाउनो मैथ्रु बिलाइ थालिर बिलाइ दाननानै होनाय जायो अब्ला बे बिदि बिलाइ गोथां मोनजायोबा दाउफोरा ओ बिदैया गोजा जारोम माने हेलदि बिदैखौ जों मोननो हायो होननानै बिसोरनिफ्राय खोनानो मोनदों। दा जों दाउ फिनो थाखाय बेखायनो सानो ओ दाउ फिनो थाखाय जोंनो एसे जायगा गुवार मोनबा मोजां जाहाथे बिसो बिसोरो ओ उदाङै बेरायनानै गावसोरनि जाग्रा द गुमाफोर एम्फौ खेरेनाय खानस्रि बेफोरबायदिखौबो नागिरनानै मोनजानो हायो।
औ।
दा सासे ओ दाउ फिसिग्रा फालांगिनि थाखाय दाउ फिसिनाय सुबुङा खमैबो बेसे बुरजा दाउ फिसियोब्ला बिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जायो होननानै नोङो सानो? माने सासे दाउ फिसिनाय मानसिनाव बेनाव दाउआ माबैसे थानांगौ बदि होननानै नों सानो?
एकस'ता दुइस'ता एक हाजार बेफोरबायदि बेसेबांसोबा माने सासे ओ फालांगिगिरिया दाउनि फालांगिगिरिया माने सानफ्रामबो जेन'बा दाउदैखौनो होन बा दाउखौनो होन बाजाराव हरनो हागोन मासाव खेबबैसे हरनो हागोन खेबबैसे हरोबा बेयो बेसेबां खेबसेयाव बेसेबां मुलाम्फा थागोन गावनि आदार बायनाय दाउ बायनाय नों बेखौ ओ आइडिया दं नामा नों खोन्थानो हागोन नामा?
औ मा होनदों आदा?
जेनेबा ओ सासे दाउ फिसिग्रानाव हमनानै ला जौसेथा दाउ दं दाउजो दाउ जोला। जयै होलायनानै दा बेयो सम स बाजाराव फाननो हरो दा बेयो फाननो हरनायाव खेबसेयाव माबैसे फानोब्ला माबैसे ओ बेफारिनो हरनो हायोबा बियो गावनि आदार बायनाय गावनि दाउ जोलै बायनाय बेबायदि बायनायनि मुलाम्फाखौ मोननो हायो होनना
औ।
नोंनि आय-आयदिबा
आंनि आइडिया मथे ओ दसथा बिसथा बिदि फानोब्लाबो फैगोन आदारफोरा माने जिहेतुके ए केजि सायावनो औ ब्रैजौ थामजौ। नालाय दसथा बिसथायाव जागोन बायदि बिदि मोनो।
नंगौ दा नोङो दाउ फिनायनि ओ जाबायदि माने जों सावरायदों जोङो दा बेहाय ओ मासे दाउखौ जाजानाय समा ओ जाजानाय समसिम बेसे गोबाव फिनांगौ सानो?
ओह उम
मास मोनथाम मास मोनब्रै
औ
ना ना बांसिन नांगोन बेनो फ्राय
औ बांसिनबो फिसि फिसिनो हायो ओ ओग माने फान-फाननो सम जाया लासैनो
माने बाब माखासे खेथ्रायाव जोंङो ओ बिजनेस मडेलाव ओरैबायदि जायो आगै माने माखासे होखानाय उरेसन सम थायो जेराव नोंङो दा बे दाव खौ फिसिनानै बिसे आदार जाहोनांगौ बेनिबो हिसाब थानांगोन बेजों लोगोसे जोंङो बे दावआ मास मोनथामाव बेसे गिदिर जागोन बेनि अजना बेसेबां जागोन बेखौबो जों हिसाब थानांगोन। आरो जोंङो बाजाराव बिसिबां गिदिरा बेसेबां दाम मोनो गिदिरथारा दाम मोनो ना एसे मिडियामा दाम मोनो खौबो नोजोर लाखिनांगौ जायो अनलि फिनायजोंल' जाया नालाय दा बेखायनो जों प्रपार गासिखौबो एनालइस खालामनानै जोंङो ओ ओ मा खेथिखौ मावनांगौ जायो आरो।
नंगौ।
दा ओ नोंदि दाव फिनायनि ओ खोथा बुंदों दा अनलि जोंनि लकेल दाव खौल' बुंदों ना माखासे जेरै फार्माव मोननो हायो आथिखालाव ब्रयलार सनालि बेफोरबायदि दावनि खोथा बुंदों?
ओ ब्रयलारखौबो फिसियो
नंगौ।
ओम लकेलफोरबो थायो।
दा बेनि गेजेराव जोंङो बबे ओ दावखौ फिसियोबा बांसिन मुलाम्फा जागोन होननानै सानो बयलारखौ ना सनालि दावखौ ना कयलारखौ ना न'नि जोंनि ल खेल दावखौ फियोबा
औ आं थो लकेलखौनो सानो। औ
गौ औ बेजों लोगोसे जोंङो ओ दाव फिसिनायजों लोगोसे फुख्रिफोर ओ साखाथियाव जुदि दैसा गाथोनफोर थायोबा दावल' नोंङा जोंङो हांसो